हेल' अ अ खोनादों
अ नोंथांजों मोननैसो खोथा सावरायनो होननानै हरनाय जादों आङो
उम।
अ सावरायनो हागोन ना
अ हागोन दे
अ जा नखराव मोननैसो खामानि मावनायनि बागै राय्लायनाय आरोना
उम।
जोङो दा गरम बोथोर नङा होनबा गरम बोथोराव जोङो नखरफोराव मा मा माबायदि आसार बानायना जायो मा मानि आसार बानायो बेनि सोमोन्दैसो सावरायनो होननानै
हरनाय जादों
ओं
नोंथाङा आसारनि सोमोन्दै माबायदि बानायो मा मा आसार बानायो बेखौ उनैसो फोरमायना होलाय आंनो
आं दा गरमावलाय माबा नेमबु सिथथाय बिनो बुखारारजों ओंखारोना बेखौ बानायो आरो आं
अ माबायदि बानायो ओमफ्राय बानायोबा
बिदिनो गलनि मुवा
उम
बेखौ हाननानै लाग्रबाय हाननानैहाय दैजों मोजां सुनानै ओमफाय जि जो हगारनानै दैखौ हगारनानै ओमफाय सान्दुंङाव दसे फोरान आरो बे दैया रान राननायसिम। ओमफाय ओमफाय बे दैया रानखांनायनि उनाव ओमफाय हा हाखावबाय आरो।
अ।
इदिनो मोनब्रो मोनब्रै बा मोनथाम ओरै थायसेखौ खालामनानै हाखावनानै संख्रिखौ बुरजा होनानैहाय
औ।
बयामसेयावहाय इदिनो संख्रिखौ इदिनो फवासेसो होनानै सोमनानै दोनो आरो आं सानब्रै सानबा।
अ सोमनानै दोनग्रोनांगौ।
इदिनो ओमफाय ओ जेब्लाबो खेबसे खेबसे जांख्रनानै होजायो आरो संख्रिजो इखोजो गाव बे निम्बुआ दै ओंखारनायजो ओंखारनाया लागै ओमफाय इखो इदि सोमनानै दोनो ओमफाय सानबासोनि उनावहाय इदिनो माबायाव आसाराव होनो गोनां मस्ला मस्लि जेरै बानलु जिरा पासफुरन इदिनो मस्ला होना माने ओ एवना लानानै आराम देनानै ओमफाय बेयाव मिक्स खालामबाय आरो बेयाव। निम्बु निम्बु सोमना दोननायाव बेयाव खिन्थु थाव होआ दे ओरैनो।
ओमफ्राय बे निमुआ निमुआ गोरलै जानांगोन ना मा गोरायानो रानाय जानांगौ?
रानाय रानायानो।
ए।
ओं ओमफाय इदिनो बेखौ मस्लाखौ ओमफ्राय लगायना दोननानै ओमफ्राय बयामाव सोदो सोनानै ओमफ्राय सान्दुङाव होदो आरो साननै सानथामसो जांख्रि जां होदो होमबानो बे निम्बुआ थाव होआ बेयाव।
अ।
होमबानो जाजाबाय आरो। नेम्बुआहाय नेम्बुखौ आं इदि बानायो आरो जानो मोजां बिराद जाजायो गोथाव। थाव होआलासिनो बानायनांगौ आरो ओमफाय बि दिनो थाइगि दा थाइगिरबो ओंखारोन।
औ दा थाइगिर ओंखारदों। नों थाइगिरखौ माबायदि बानायो ओमफ्राय? औ।
ओ थाइगेरखौ हान
अ। औ औ।
सान्दुंआवहाय फोरानो सुनानै आरामनो।
अ।
सानसे ओमफाय
ओमफाय बेखौबो संख्रि होनानैहाय सोमनानै दो स्रो दुजायाव सोमनानै दोनो आरो साननै सान थाम दोनबाय आरो आं इदिनो सानसेयाव खेबसे खेबसे जांख्रिबाय।
औ।
सानथामसो दोननायनि उनाव बोखांबाय बोखांनानै बेवहाय आरो ओमफ्राय थाव होनानै बानायो आरो बेखौ थाव खौ फुदुंनानै लाबाय नांगौ बायदि मस्ला बिदिनो बानलु जिरा बासफुरन ओमफाय बेसरबो होजायो ओमफाय एवनानैहाय ग्राइन्दिंआव देनानै लाबाय
औ
थाव फुदुंनायावहाय एवबाय आरो ओमफ्राय बेखौबो ओमफाय माबाखौ थाइगिर खोबो ओमफ्राय एवफाबाय आरो बेयाव उम थावजों अ एवनानै आराम बिदिनो थावजों सोनानै बयामाव सोनानै दोनबाय आरो
उम उम
सोनि उनाव जाजाबाय आरो इयो सान्दुंआव होखांनानै
ओमफ्राय बै बानलु गेबजांखौदि जों आसार बानायोना
उम
बेखौ माबायदि बानायो
बे बानलुखौबो आङो बानलुखौ जेनेबा लाबोनानैहाय सुनानैहाय हाबाय
ओ
हायैहाय एसे फोरानदबबाय आरो सान्दुंआव फाय फोरानखांनानै बिदिनो थाव फुदुंबाय थाव गुदुङावहाय ओमफाय माबा मा होनो बे फिनिगार होनो हानांगौ दे बेहाय फिनिगार होनांगौ आरो
ओ
थाव होबाय फिनेगार होबाय ओमफ्राय बे बानलु माबानायखौ सोसनबानो आव सोसनबानो जाबाय आरो जाजायो ओं उम फुदुंनानै गुसु खालामबाय
बे भिनिगारखौ बबेयाव मोननाय जायो ओमफ्राय
होनि दखानफोराव बायनाय जायो आरो बिदिनो गेलामाल दखानाव उम ओमफाय नोंथाङाबा बानायफेरदोंबा न'आव
न'आव आं बानायनाय जायाखै थाइजौनिसो बानायनो मोनदो सिगाङो दा बानायथ'नाय जायाखै माने
माबायदि बानायदोंमोन बे थाइजौनिखो बुंलाय नोंथां
थाइजौनि आसारखो जोङो थाइजौ गोरलै गोरलै बिदिनो बिखब रायैखो
औ
हा-हानानै लाबाय आरो
अ
ओमफ्राय हानानै एसे फोरानदबनांगौ
उम
होनानै जोङो बेयावबो मस्ला मस्लि जाहोनो गोसो आसाराव होनाय बेफोरखौ बाजारनिफ्राय लाबोनानै गुन्दै खालामनानै लाबाय ओमफ्राय एसे एवदबबाय बेखौबो बे थाइजौ गोरलै हानायखौबो एसे फोरानद'बाय ओमफ्राय फोराननानै थाव फुदुंबाय फुदुंनानै बेयाव भयामाव मोजां सोनानै दोनबाय आरो
उम
बेनिफ्राय सप्तासेसोनि उनाव जाजायो।
औ
बिदिनो ओमफ्राय बे जलफाय आसारफोरखौबो बिदिनो बानायनाय जादोंमोन।
जलफायखौबो रुनानै लाबा लाजायो रुवाबाबो बिदिनो फोरानदब जायो।
औ।
फोरानदबनानै रुबा साबसिन जायो आरो।
औ।
गोखैफोरा खारो नालाय बेनिफ्राय बेखौ रुना लानानै थावखौबो फुदुंनानै लाबाय ओमफ्राय मस्ला मस्लि होबाय। होनानै बिदिनो थिमिफोराव मोजाङै सोना दोननानै जाजायो आरो। बेनिफ्राय आरो नों नोंथांङा मा मा मा बानायबावदोंमोन ओरैनो? नोंथांङा आरो मा मा आसार बानायनो रोंबावो? बेनिफ्राय।
अ बे ओ- बेनिफ्राय बे माबाखौ खालामो ना उम।
बोग्रि बोग्रि आसार बेफोरखौ बानायफेरबायना होफेराखै नोंथाङा?
बैग्रिखौ खेबसे खालामबाय आङो बिदिनो माबाजोंसो गुर मेथाइजोंसो।
अ बेखौ एवलायनो नाङा। बोग्रिखौ आंबो बानायदोंमोन। बानायनानै जादो बेखौ एवलायनो नांङा जेनेबा
औ
गुरु मेथाइखौ एसे गिलिहोना लानांगौ। गथाखौ बायोबा आरो गेलिनायखौ होयोबाबो बायोबाबो बेखौबो एसे फुदुंनानै गेलिहोना ला फिननांगौ आरो ओमफ्राय बे बोग्रि राननायखौ नों बोखाव बोखाव होनांगौ। बोखावबासो बे मिथाइआ सिङाव हाबो नालाय बोखाव बो खाव लानानै बे एवनाय गुरु मेथायाइ दैलाव लाव जायोना बिखौ सारायाव फुदुंबा बेखौ जमा होनानै एरनांगौ आरो
औ
एरनानै थेमायाउ सोनांगौ माने बे मिथायाइआ सिङाव हाबजोबोबा बे जानो मोजां जायो आरो।
ओमफ्राय बिदिनो औ गुरजों बिदिनो माबाखौ थिंख्लांखौ बानायोना?
औ औ गुरजोंबो बानायो थिंख्लांखौ। गोमोन गोमोनखौ जिरजोबना लानानै बेबायदिनो गुरु मेथाइखौ गिलिहोना लाबाय बेयाव जेबो होनो नांङा नालाय थाव मस्ला मस्लि जेबो होनाङा
ओं
बेबायदिनो गुरु मेथाइजों लगायनानै सोना दोननांगौ थिमियाव होमबानो जाजाबाय आरो
औ औ औ
औ दा अब्ला जोंना समा जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा?
औ औ दे दे नोंथां दे
औ दे
जान